औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा मुवा जा नाफाम बेनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ नोंथां हागोन।
दे अब्ला आङो दायो, नाफामनि सायाव आं गिबि बुंग्रोनोसै दयै नाफामखौ जेनेबा माबायदि बानायनाय जायो माबायदि जानाय जायो औ ओ दा जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय ओ नाफामाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि मोनसे जानाय मुवा जेराव बर'फोरा बेखौ दासिमबो गावनि जोबोद आंगो जाग्रा मुवा हिसाबै बाहायबोगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि ओ जा बर' हारि बर' हारिनि मोनसे मा होनोमोनलाय बेखौ नागारहायै जाग्रा मुवा दा बेखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो बर' न'खरफोरा बेनि थाखाय जेबो रां रु फा खरसा खालामनो गोनां जाया बेयो जोंहा गाहायै मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा ना मै जेनेबा बिफां लाइफां आरो लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरजोंनो जेनेबा बेखौ बानायनो हायो। दा बुंनो थाङोब्ला नाफामनि था खाय गिबियाव नानि नांगौ नानि गोनां जायो आ बे नाखौ न'खरनि आइजो बा न'खरनि हौवा जायखिजाया गुरनानै बा जेजों सारनानै दैमा बिलोफोरनिफ्राय बे फोरबायदि सारनानै लाबोनानै गिबियाव ओ बेखौ मोजाङै ओ मा होनना बुङो साफा खालामनानै बेखौ सान्दुंङावहाय मोजाङै औ सान्दुुंआवहाय मोजाङै फोराननाय जाय बेबायदिनो बेखौ मोजाङै फोराननानै जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्लानिया बेखौ देनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आ बेयावनो नोजोर होनो गोनाङा बेनोदि नाया बांद्रायबो ओ रानद्रायनाङाबो आरो बांद्राय गिसिद्रायबो जेनेबा रानाय- रानायबो जानाङा जेनेबा गेजेरावनो जानांगो जेराव नाया मोजाङै गेब्लेयो आरो ओ बांद्राय स्रेम स्रेम जानाङा आरो नाया बेनि उनाव गिबियाव जोङो ओ गिबियाव बिदिनो जेनेबा गोदो जोंहाथ' बर'फोरनाव देग्रा ओ बेसादा मोननै दं जेनेबा मुवा बेसाद बेसोरै जोंहा उवाल गायहेन होनना बुंनो हायो आरो मोनसेया दिंखि ओ जेराव औ जेराव बे नाखौ गिबियाव देग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सोरबा सोरबा बिलाइ होदेरनाय जायो आङो मिथिनाय बायदियै थास' बिलाइजों जोंहा न' - न'खराव देनाय हिसाबै थास' बिलाइखौ जोंहा बिमा खौ आं होनायखौ नुनो मोनदों। बेनि उनाव था स' बिलाइखौ होनायनि उनाव जेब्ला ना आरो थास'आ मोजाङै गेब्लेयो अब्लानिया बेयाव खारदै खारै जा बेखौ इसे लुनानै होनाय जायो जाहाथे नाया मोजाङै ओ उननि समाव नाया मोजाङै जा जेनेब बा जोंहाथ' नाफामा ओ थास' आरो ना गोरानजों मोजाङै सेवनानैसो जायो नालाय जेरै खा नाया मोजाङै जेनेबा थास'जों मोनै ओ गोरोबनो हायो बेनि थाखाय खारै एसे लुदेरना होनाय जायो बेनि उनाव ओ गोदोनि समावथ' बांसिनानो औवा हासुंखौ बाहायोमोन नाथाय दानि समाव आथि खालाव सोलायबोबाय मुगाया सोलायनाय लोगो लोगोनो जोंहा सिसानि ओ जेरै ओ आयनानि बथ'ल ओंखारबाय। आयनानि जेनेबा जा जेरै औ बेफोराव सोना दोननायखौ आथिखालाव नुनो मोनो आयनानि बथ'लनि अनगायैबो जेरै प्लास्टिकनि बथ'ल बेफोरावबो मोजाङै खाथेनानै सोना दोनो नाथाय गोदोनिफो थायनाय बायदियै ओ गोदोनि ओ नाफामखौ सोनो थाखाय बाहायनाय आइजेंआ जाहैबाय जे औवा हासुं जेरै औवा हासुं। दाननानै बेखौ मोजाङै फोराननानै बेयाव सोनाय जायोमोन बेयाव गिबियाव नाफामखौ सोनानै बेनि उनाव ओ बेनि सायाव जा जोंना अर सावनानै जा मोननाय हाथ'फ्ला बेखौ होनानै बेनि सायाव जोङो थालिर बिलाइ बा जिगाब बायदिफोरजों मोजाङै खाथेनानै दोननाय जायोमोन। बार हाबनो हायै बायदि ओ औवा हासुंआव दोननायनि मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला औवा हासुंआव दोनोब्ला लाइनो नाफामखौ ओ खम समनि गेजेरावनो जानो हायो होनना बुंनाय खोनादों आं आबै आबौमोननिफ्राय बेनिख खायनो गोदोनि समाव बांसिनै औवा हासुंआवनो दोननाय जायोमोन। दायो नाथाय आथिखालाव जोंहा गोदान मुगानि जा बथ'ल बा सिसानि भैयाम बेफोराव दोननायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो नाफामखौ जोङो जानायनि बेलायाव बुङोब्ला गुबैयै नाफामखौ एवनानैनो बांसिनै जानानै मोजां। जायो जेरै ओ बेखौ ओंख्रिजों लोगोसे जेनेबा मोनसे बाथोन बायदियै एवनानै जानाय। बांसिनै नुनोमोन अनायैबो नाफामजों जोङो नार जि बिदै फुदुंनाय बेबादिनो ओ नाफामखौ हमना ला गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरावबो जेनेबा सोरबा सोरबा नाफामजोंनो ओ खारै खारै जानाय गोबां गोबो गोबां मैगं जेरै औ बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो ओ नाथाय नाफामखौ जायोब्लाबो बे गुबै बेनि थावनाया एवनानै जानायावनो फैयो आरो
औ औ
ओरैनो दा नों नोंथाङा नाफामनि सायाव ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि नाफाम जा नाफामखौ देनाय एबा जानायनि सायाव माबायदि नों
औ औ औ जागोन नोंथां जोंहाथ' माने आ बर' समाजावहाय आ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने नाफाम हैया थांनानै जाग्राखामोन नालाय नाहा मैहा थांनानै माने बिदिनो नाफोरखौ लायनानै फानो। बेफोरबायदि खालामखायोमोन आरोना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेनि फ्राय आ जोंहा माने बिदिनो नाफाम मैया थांनानै माने आ फाननानै आग्लायनाय एबा बिदिनो जानानै आग्लायनाय बेफोरखौ माने बर'फोरा नाफाम बानायनो थाखाय दोनोमोन आरो ना नाफामखौ जोंहा माने ओ नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा नाफोरखौ मोजाङै सायग्रोनांगौ जायो आरो ना जोंहा आ खिखागारालासिनो बानायोब्ला जोंहा मोजां जाया आरो बेनिफ्राय जोंहा माने औ गोखा जायो बेनिफ्राय माने मो जांङै सायखांनानै उनावहाय ओ सुनानै ओ बिदिनो सानथाम सानब्रैसो जोङो फोरान ना हायो आरोना मोजांनो फोराननानै दोननांगौ जायो। बेनिफ्राय जोंहा फोरानखांनायनि उनाव जोंहा आ थास'बो होनांगौ जायो नालाय नाफामाव सोरबा सोरबा माने बिदिनो थास' गैयाब्ला माने खुमब्राजोंबो बानायनाय जायो। बो खुमब्रा जालाय गुफुर गुफुर खुमब्रा खुमब्रा बोरायजोंबो जोङो बानायनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय जोंहा माने थास'खौ होयो। जों होयोब्ला माने गोथावसिन जायो आरोना थास'खौ होयोब्ला थास'खौबो माने मोन थाम, मोनब्रै बिदि रोखोमै थायो आरोना थास'आबो जोङो माने थास' गोसोम गोजौ था थास' गोसोमखौ होयोब्ला माने गोथावसिन जायो आरोना थास' गोसोमफोरजोंनो जोङो बानायो नाफामखौ बेनिफ्राय जोङो उवाल एबा दि खियाव देनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बांसिन जोङो माने उवाल्डआव देनायखौ जोङो नुनो मो नो आरो ओ जोंङो उवालाव हाय जोंङो नाखौ दे नानै लाग्रोनांगौ जायो ओ एसे एसे देनांगौ जायो आरो ना जोंहा माने खनसे बुरजायै खनसेनो बुरजायै देयोब्ला माने गेब्लेया आरो गेब्लेनो माने गोबाव नांगौ जायो बिनि बेखायनो माने एसे एसे देनांगौ जायो बेनि फाय देखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोंहा थास'खौबो एसे देग्लिनांगौ जायो आरोना थासौखौबो देग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो नाफामखौ देनानै लानाय नाखौ जोङो होसननांगौ जायो होखांनायनि उनावहाय जोंहा मोननै खौबौ मिस्क जाजासिम गोबबावहालाै जोंहा ओ देनांगौ जायो आरोना मोजाङै देग्लि जोबथारनांगौ जायो बेनिफ्राय माने जोंहा औवा हा हासुंङाव जोंङो सोनानै दोननांगौ जायो आरोना मोजांनो फारसेथिं गान्थि गोनां लानानै फारसे गानसे गैयै हास'नानै जोंहा सोनानै दोननाय जायो। उम बेनिफ्राय जोंहा माने प्लास्टिकजों मोजाङै खाथेनानै दोननांगौ जायो आरो। आ माने बार हाबोब्ला जोंना आ गोथाव जाया एबा नाफाम मोजां जानाय नङा आरो ना बार हाबनो मोना बिदियावहाय माने। आ बेनिखायनो माने प्लास्टिकजों गोरा खाथेनानै दोननांगौ जायो बेनिफ्राय माने ना फामफोरखौ माने ओ दानि बेलायावहाय जोंहा ओ मास मोनसे मास मोननै एबा मोनथाम गाहामसि म दोननानै जोङो जानो हायो आरो ना। लोगोसे ओरैनो जोंहा माने आ दानि बेलायाव नुनो मोनबावदों जे ओ ग्लासनि ग्लासनि भयाम बेफोरबायदियावबो सोनानै दोननो हायो। मोजां जायो जोंना बेफोरबायदियाव सोनानै दोननानै ओ जोङो सोनानै दोनना नै जानो हायो आरो बेफोरबायदियाव जोंहा माने नाफामा बिदिनो जायो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो माने बर' हारिआल' नाफाम बानाया आरोना गुबुन गुबुन हारिफ्राबो नाफाम बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मिसिं राभा गार' बेफोरबाय दि हारिफ्राबो माने नाफाम बानायो। जोङो नुनो मोनो आरो आरो हाथाय बाजार गला बेफोरबायदियाव फाननायफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै दानि बेलायावहाय। नाथाय बिसोरनिया गुबुन हारिफोरनि नाफाम बानायनायफ्रा माने मोजां जाया आरो ना। गोथाव जाया सोरबा सोरबा माने बिदिनो खि गारालासिनो बानायो सोरबा सोरबा माने बिदिनो थास' होआलासिनो बानायो बेफोरबायदि माने गोथाव जाया आरो ना थावनाय मोना बिसोरनि जानाय ओ नाफामफोरखौहाय नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा माने आ जि आइ थेकबो मोननाय जाबाय आरो ना नाफामाव आ माने। बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय आ आरो मिथिजानाय जाबाय आरोना आ जि आइ टेक होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेनो बयजोंबो मि थिजानाय जाबाय सिनाय जानाय जाबाय माने बियो ओ जोंनिया माने ओ बेयो ओ गोमानानै थांला आरो ना रावबो माने जोंनि बे ओ बुस्थु खौहाय सेनानै लानो हाला एबा सेनानै लानो हाला आरो ओ गोमानानै थांला आरो ना बेनिफ्राय जोंहा आ मिथि नो मोनबावो जे ओ बर'फोरनि गोबां गिदिर गिदिर हटेल ओ रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव माने नाफामफोरखौ जोङो मोन खायो आरो ना आ जानो जोङो मोनखायोआनोसै आ बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन आ हारिफोरनि हटेलफ्रावबो जोङो नाफामखौ जोङो मोननो हासै आरो ना आ गोरलैयैनो हासै। ओ बेनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि बर'फोरनि नाफामाबो माने गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां जौगाबोनायखौ जोङो मिथिनो मोनबाय आरो ओ जेरै होनोब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि नाफामा माने आ बुहुमाव जोंहा सिनायजानाय जाबाय आ जोंनि नाफामा माने गोमानानै थांलिया आरो बेनिफ्राय माने गिदिर गिदिर हटेल बायदि फोरावहाय जोङो मोनग्रा जाबाय आरो ना गोरलैयैनो जोङो मोननो हासै। ओ गुबुन हारिफोरनि हटेलफोरावबो जोङो मोननो हासै आरो ना। खोनादों ना नोंथाङा? औ औ होनबा गोजोननाय था थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों नाफामनि सोमोन्दै रायजलायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
जागोन नोंथां।